हो?
औ खोनादों।
औ औ जों दायो मोननैसो ओ टपिक लानानै लायरायनो नागिरदों आरोना।
औ औ जों
नागिरदों। ओं नोंथाङाथ' दा ओ सासे फरायसा नङा होमबा? ना बेलेग खामानि खामानि बेफोर मावनो ना बेलेग खामानि
नङा नङा आं सासे फर फ-फरायसा।
औ फरायबाय थादों आरो ना?
औ औ औ
होमबा नोंथाङा ओ फरायसालिनि बिजाब फरायनानै बांसिन मोजां मोनो ना ना गुबुन आलदा जेरै गुबुननि जिउखौरां बेफोरबायदि बिजाबखौ फरायनानै बांसिन मोजां मोनो?
आङो गुबुन आलादाफोरखौबो फरायनो मोजां मोनो खिन्थु बांसिनानो दा बेखौ ओ फोरोंनाय क्लासनिफोरखौसो फोरोंनाय माने
औ औ बांसिन फसानि फरायसालिनिखौ फरायनाय जा ना अ सम सम मोनोब्ला गुबुन गुबुन बिजाबखौ फरायो आरोना नोंथाङा?
औ औ आं फरायनो जुजिगोन औ
औ गुबुन गुबुन बिजाब जेरै माबायदि रोखोमनि बिजाबखौ मोजां मोनो नोंथाङा? गोबां जिउ खौरां दोङो नङा ओमबा सु सल'बाथा जारिमिन
औ औ औ जेरै आं स गुबुननि जेनेबा सल'बाथा बेफोरखौ मोजां मोनो आरो
सल'बाथा फरायनानै औ औ औ खन्थाइ बिजाबफोरखौ उम नोंथाङा माबायदि खन्थाइखौ फरायनो मोनो खन्थाइ खन्थाइखौ अ फरायनो मोजां मोनो? दे मोजां मोनलायनाय एदावलाय
औ औ बिदिनो आं रमान्टिक आरो एसे एदावलायनाय बेफोर खौ मोजां मोनो आरो बेफोर उम बेफ फोरखौ फरायना एसे गोजोननाय मोनो।
औ नोंथाङा सासे फरायसा नङा ओमबा?
औ औ नंगौ ।
नोंथाङा ओ खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो नामा?
औ आं खन्थाइ लिरनो जुजिदोंमोन मोनसे मोन आं मोननै सो लि जानांगौ सा ओम ओ अननाय बिदि मोनसे खन्थाइ लिरनाय लिरदोंमोन आं।
अ मा रोख मा रोखोमनि खन्थाइ लिरना मोजां मोनो ओरै
बे अननाया जादों ओम आं लिरनाय खन्थाइआ ओ मोजां मोननाय बिदि रमान्टिक खन्थाइ बे जादों
गावनि सान्थौखौनो फोरमायनो थाखाय लिरदोंमोन आरो।
औ औ बिनो बिनो अ बिदिनो
नोंथाङा ओरैनो खन्थाइ खन्थाइ बिजाबफोर लिरफिनगोन नामा मालाबाफोर?
खन्थाइ बिजाबफोर आं बिदि लिरनायथ' जायाखै, खन्थाइसो लिरनाय जादोंमोन मोनसे।
औ खन्थाइखौ ओ लिरनानै ओ मायावबाफोर हरो नामा जेरै लाइसि बनाय
औ औ बिदि ओ बिदि हर हरदोंमोन औ मोनसे ओम कटनसा बिजाबाव हरनाय जादोंमोन। ओ कटन कलेजनि बेयाव। औ औ बेयाव सुजुनाय जादोंमोन बिसोर
ओ। ओ बि खन्थाइनि नामा मा नाम होनदोंमोन?
बि खनथाइनि नामा अ अननाय।
अन्नाय। बे खन्थाइखौ ओरैनो फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओम अननाय जादों
उन्दै सम समनि आम आम। आं एसे बावगारनाय जाबाय माने खन्थाइखौ एसे ओम एसे गोबाव जाबायना टाइमा ओम।औ औ बिदि अन्नायनि अ।
अ बेफोरबायदि। आरो नोंथाङा गुबुन बिथ जेयाव फरायना मोजां मोनो। नङा होमबा गावनि सम थाबोला सम
मोजां मोनो बांसिन सम थायोबासो फरायो किन्तु नङा माबा फरायसालिनि बिजाबफोरखौसो फरायनाय जायो बांसिनानो
औ नोंथाङा गुबुन ओ बिजाब माने सोर लिरगिरिनिखौ बांसिन मोजां मोनो?
आङो ओम अनजु आं बाहेरा बिजाब बुङोब्ला ओ खन्थाइ बिजाब खन्थाइफोर ओह अनजु नार्जारि नि बिजाबखौ फरायनो मोजां मोनो।
अजुन नार्जारि औ आरो
आरो नीलकमल ब्रह्म बिदिनो दं मदाराम ब्रह्म बिसोरनि दङ
औ नोंथाङा दायो बेसेबां थाखौआव फरायगासिनो दं
दा आङो जिनै थाखोआव फरायगासिनो दं औ आरो दा फैगौ बोसोराव आं इगजामबो फाइनेल इगजाम आव आनजादखौबो होनाय जागोन
आनजाद होगोन आरो
औ औ मोजां जानांदों
औ मोजां दा
दा नोंथाङाबो आंखौ माबाफोर सोंनो दङ बा
औ औ सों सोंनो दं औ सों उम माने जों जों जेनेबा दा आबाद मावा होनबा द आबादाव आबादनि सोमोन्दै मोनसे आबादनि फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन निसय बुंनो हागोन औ ओं होनबा आं दायो जागायनोसै औ ओ जोंहा आबादजों ओ जोंहा आबादजोंनो जिउ खांनानै माने थांना थायो नङा होमबा बर' हारिया
औ औ नंगौ औ
बेफोरनि सोमोन्दै आं दा बुंनो थांगासिनो दङ उम जोंहा आ गिबियावनो दङ मोनसे फोरबो थायो ओ खोथिया फोननाय फोरबो होननाय
औ
खोथिया होननाय फोरबो आरो खोथिया खोथिया फोनाय फोरबो
औ औ खोथिया फोनाय फोरबो
ओ खोथिया फुनो फोरबो एम फ्राय खोथिया फुखांनानै ओ गसा लानाय फोरबो दोंङो आरोना
औ औ
सालानाय फोरबो एमफ्राय गसा लानानै नांगोल जांख्राबो थायो। जोंनिया फोरबोआ नांगोल जांख्रा इनिफाय ओ बाख्रि गायसननाय फोरबोबो दंङ।
उम औ
माइ गायहैनाय फोरबोबो दंङ आरोना। बेनि फ्राय माइफोरा मोनबाथाय माइनाव लायनाय फोरबोबो दोंङो आरो ना। ओयम फाय बेखो बे फोर गासिबो जोबखांनानै जोबनायाव ओंखाम गोदान जाहोनाय फोरबो
औऔ ओंखाम गोदान जाहोनाय औ
आं दा बेफोरनि सायावनो ओ मोननैसो बिदिन्थि लानानै बुंफुरलुनो सानदों। जेनेबा खोथ थिया फोनाय फोरबोखौ माबोरै ओ बर' हारि फोरआ सनमान होनानै खोथियाखौ फोनाय जायो। औ आम गिबियावनो आबादारिफोरा फोथाराव थांनानै आ फोथार थिलिखौ हाब्रु खालामना लायो।
औ औ
ओ बेनिफ्राय ओ जेबोला फोथारा हाब्रु जागोन अबोला ओम माइज्लिखौ माइज्लिखौ लांङो आरो ना फो थारसिम बेनिफ्राय न'खरनि गाहाय आइजोआ थांनानै दुुगैस्रां लोबस्रां दुगैस्रां लोबसां थांनानै फुंबिलि समाव
औ।
आखाइयाव ओ फाथै जरसे गय जरासे आरो आलारि बाथि लानानै सा दुब्लिनि सा सानजा खनायाव जाय जायगायाव ओ खोथियाखौ फोगोन बे जायगायाव सा सानजा खनायाव ओ आलारि बाथि लगायनानै गुगुरु खुलुमनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय बिनि फ्रायसो बेनिफ्रायसो फोथाराव माइज्लिखौ सारस्रांनाय जायो आरोना सारना होनाय जायो आरो। सारना होननाय जायो। बेनिफ्राय आं दा बुं ओ मोनसे बिदिन्थि लानानै बुंफोरलोनो सानबावदों। ओ सेया जाहैबाय खैथियाखौ फोखांबाय नङा होमबा जों एबाराव फुनाय फोरबोनि सायाव बुंनो थांगासिनो दं आं दा।
औ औ।
अ। जेब्ला उम जेब्ला दुब्लियाव माइ गायनाय जागोन
औ।
अ अब्ला खैथियाखौ फुनांगौ गोनां जायो। औ बिनिबो नेम खान्थि दङ डाइरेक्ट ओ थोंजोङै फुबोला जाया।
औ।
न'खरनि गाहाय आइजोआनो फिन खेबसेयाव थांनानै
उम औ औ।
गय जरासे फाथै जरासे आरो आलारिबा थि लायजै लाय
औ औ।
एरि। बेबायदि लांनानै सा, सानजा खनायाव फिन खनसेबाव आलारि बाय थि सावनानै
औ
खुलुमग्रोनानै ओ न'खरनि आइजोआ
ओम औ
आ-आखाासे फुग्रोना होयो। फुगुरना हैयो आरो ना खै थियाखौ। बिनिफ्रायसो गुबुन गा सैबो ओ फुनो हायो आरो ना गुबुनफोरा बेनिफ्राय फुनो हायो। न'खरनि गाहाय आइजोया फुग्रुोबासो। बेबायदि नो फोरा दं आरो ना
औ
आमफाय आं दा आ - आरो मोनसे बिदिनोसै लाबावानै मावनोसै।
औ औ जागोन
आ नांगोल जांख्रा। नांगोल जांख्रा माने थो जोब्बाय जोबनायाव फालि नङा होनबा ओ जेबोब्ला हालुवफुरा आ गावसोरनि आबादखौ मावनानै आ माइखौ गायखाङो। अबोला बे नांगोल जांख्रांखौ ओ खालामनाय जायो।
औ
ओ बे समाव ओ बे समाव दुलि फोथाराव लांनानै जौ जौ जौ लोंनाय जायो आरोना जमानो रंजा बाजा
औ औ
जौ लोंनाय जायो बेबायदिनो एदावलायनाय जायो ।
औ औ
हाब्रु खुबैलायनाय जायो । बे फोरबोआ हिन्जावसाफोरनि नङा थेवब्लाबो माइ गायग्रा आइजोफोरा बाहागो लाफानानै बाहागो लाफायो आरोना औ माइग्राफोरा माइ गायग्रा आयजोफोरा बाहागो लाफानानै ओ हालुवाफोरजों जौ लों फायो आरोना । बेबायदियैनो औ बेबायदिनो आरो ओ बेनिफ्राय दाउ अमा आं बिदिनो संनानै
ओ
हाल जांग्राखौ बिदिनो बिदाय होनाय जायो आरोना ।
औ औ गासै मोनथाम टपिक दंमोन नामा?
औ दे होमबा जोंहा जासिगोन फि उन खनसेयाव राय्लायफिनसिगोन ।
औ जागोन दे उनाव उनाव रायज्लायफिनसिगोन जागोन दे दे ।